हेल' औ नोंथां
औ नोंथां जों दायो जोंहा बर'निनो फोरबो
औ
बा बोथोरजों सोमोन्दो गोनां फोरबो बा आबादजों सोमनदो गोनां फोरबो बेफोरनि सायाव जोंहा सुंद'यै सावरायलायनोसै नामा
औ नोंथां जागोन दे
औ नोंथां जोंहा दा आबादजों सोमोन्दो गोनां फोरबो होननानै बुङोब्ला गोबां दङ जोंहा नङा होनब्ला औ जेरै ओम
मागो फोरबो
बै फोथाराव खुंनाय फोरबोखौ मा होनोमोनलाय
माबा काति फोरबो काति फोरबो
औ बै आग लाजेननाय फोरबो मा आरो माइ गायखांनानै लानाय फोरबोफोरा जेरै जांख्रा होननानै बुङो
औ हाल जांख्रा
गसा लाजेनन्नाय बा आग लाजेनन्नाय बेनि बे फोरबो आरो जोंहा फोजोबनायनियावबो दङ ओ बाख्रि गायसननाय फोरबो होननानै बुङो औ बेफोरखौ जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथारावनो खुंबोनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो
औ औ
औ
दा नोंथांनिसिम मोन औ नोंथांनि जा मागो फोरबो नोंथांनि फारसे माने नोंथांनि साइडथिं माबोरै खुङो बेखौ आं मोनथि
औ मागो फोरबोथ' जोंहा ओ माग दानावनो खुंनाय जायो नङा होनबा औ जोंहा बे समाव बयनावबो जानो थाखाय एसे एनै जि माइ माइरं थानाय जायो ओ बेखौ नायनानै जोंहा गोदो गोदाय आजौ आजैमोना बे माग सानाव बा माग दानाव जोंहा मागो फोरबोखौ खुंनो थाखाय थि खालामबोनायखौ नुनो मोनदों औ दा जोंहा मागो फोरबो होननानै बुङोब्ला गुबैयै ओ फिथा सौराय ओ जानाय बेफोरखौनो बुङो नङा होमबा औ दा जोंहा मागोआव जोंहा माग दाननि फुङावनो सोरांसि सोरांसि समाव ओ दावला गिसिरयैनि सिगां जोंहा बयबो दुगै लोबै ओ जि बारियाव थानाय सोरगिदिं बिफां लाइफांखौ जोंहा जिगाबजों दिरुं बायदि बानायनानै जोंहा बेखौ ओ खानाय जायो बे बे खानायनि जाहोना जाबाय माने बै समाव जोंहा ओ बिफां लाइफांफ्रा बिबार बारनाय बा फिथाइ थायनायनि सम जायो नालाय
औ
बै माने जाहाथे एसे मोजाङै बा बुरजायै थायो होननानै जोंहा खानाय जायो आरो आरो गुबुन गुबुन बेलेग बेलेग जाहोनफोरबो दङ बेखौ खानायनि आं बेखौ होननानै मिथिनाय जायो आरो
औ
दा बिनि उनाव जोंहा ओ न'खरनि जि गाहाय ओ आइ बा बिदिनो आबैमोन बिसोरो आरो जिखुनु हिन्जाव माहारिया ओ बाख्रि लिरख'नाय बा इसिं लिरख'नाय जे होनो बेखौ जोंहा गोबोरखि गोथांजों हा एसे लगायनानै बाख्रिखौ गेजेर बिन्दोआव बा गेजेराव आरो ओ बेखौ जोंहा सोरगिदिं लिरख'नाय जायो आरो बेखौ जोंहा न' लिरख'नाय बा बाख्रि लिरख'नाय बा इसिं लिरख'नाय बुंनाय जायो आरो
औ औ
अ बेखौ जोंहा इसिं थिं न'आव बा ओंखाम संग्रायाव आरो बाख्रियाव जेराव जों ओ माइ दोनो ओ बेफोरबायदि लिरख'नाय जायो आरो दा बेनि उनाव जोंहा न'खराव ओ फिथा सावनाय जायो आरो जायखौ जोङो जोंनिनो ओ माइब्रा माइरं जे होनो बेखौ जोंहा देनानै गुन्दै खालाम खालामनानै ओ जोंहा गोलाव-गोलाव बानायो आरो सारायाव एवनानै थाव होआ बिदिनो बै रुटिफोर एवनाय बायदि औ बे सिबिं फिथा जोंहा एन्थाब होननानै बुङो आरो गुबुन-गुबुन ओनसोलाव औ बे ओनसोलनि सायाव सोनारो नङा माबा गुबुन गुबुन नाम थायो सोरबा फिथा गोलाव सोरबा सि बिं फिथा आसि फिथा औ बेफोरबायाददि बुंनाय जायो आरो दा जोंनि ओनसोलाव ओ एन्थाब बुङो आरो बेखौ सावनाय जायो लोगोसे बेखौनो जोंहा दैजों लगायनानै ओ थावजोंबो संनाय जायो। ओ बेखौ जोंहा लारुबो होनो आरो गुबुन गुबुन साइदआव बेखौ बेलेग फिथाबो होनो। थाव बेफोरबायदिबो होनो आरो थावनि फिथा बेफोरबायदि होनो बे जायगा लायै जायगानि सायाव सोनारो आरो बे सोदोब बा मुं दोननायफोरा‌।
सोरबा सोरबा जायगायाव अनासिबो होनो अन गुन्दैजों बानायनायखाय।
औ। आरो जोंहा एसे सोरांनाय लोगो लोगोनो बा सान ओंखारनाय लोगो लोगोनो गामिनि गथ' गथायाइफोरा जोंहा फिथा मागियो न'खर न'खर बयबो खौसेयैनो बे बे गथ' फोरा फुङाव फैनानै फिथा मागि फैयो आरो। बे मागिनायाव जोंहा न'खरनि सोरबा सासे हरो आरो जिखुनु सोरबा अननानै बुरजा हरनो हागौ सोरबा मोनसे मोनसे हरनो हागौ बे गाव बे हरग्रानि सायाव सोनारो आरो।
औ औ।
औ बेनोसै बे मेइनलि ओरैनो बुंनो थाङोब्ला मागोआव जोंहा बे फिथा सौराय बा बेफोर जानाय लोंनायनि लोंनायानो आरो।
औ औ।
दा नोंथांमोननिथिंबो बेफोरबायदिनो जानांगौ खोमा ना?
औ आं आंबो एसे फोरमायनोसै जोंनिथिंनिखौ औ दाथ' मा ओ मागो जा फोर्बो बेथ' जाबाय मोनसे बोथोरजों लोब्बा लाखिनानै फोर लो-लोब्बा लाखिनानै खुंजानाय फोर्बो। दा बेखो मागो दानाव एबा जा जानुवारि दाननि जिथाम जिब्रै बेफोरबायदि अक्ट' खुंनाय जायो आरो।
औ।
बेयाव बे फोर्बोखौ खुंनायनि गाहाय जाहोना बेनोदि बे समाव जा जोङो आबाद मावो आबाद मावनाया जा जायो जा मो फिथाइ मोनो बे फिथाइखौ न'आव ला बोनानै जा मोनो बिनि खुसियाव बे फोर्बोखौ रंजानायजों खुंनाय जायो आरो।
औ।
बे फोर्बोआव फिथा सावराय बायदिसिनाखो सावनाय जायो आरो।
औ।
दा बुंनो थाङोब्ला बे सानखालि बिनि साननि सिगाङाव ओ जा जिगाबनि न' जायखो जोङो बेलागुर होनना बुङो खोबो सावो ओ बानायनाय जायो सिगाङावनो। सिगाङावनो बानायनानै बे सानखालि बे बेलागुराव गासैबो ओ गथ' गथाय, बोराइ बेन्थ', सेंग्रा सिख्ला गासैबो थांगोन थांनानै जा जा नाय लोंनायनि जा जुगार लागोन बायदिसिना खालामगोन बेयाव थांनानै जागोन लोंगोन रंजागोन गासैबो आरो जेब्ला जायै लोङै मोना जागोन मोना जा-जा-जायोब्ला अब्ला बिसोर गासैबो बेयावनो सोरबा सोरबा रंजायै रंजायै हर थायो हर थानानै फुङावनो अखानायै फुङावनो सोरांनायनि सिगां एबा सान ओंखारनायनि सिगां बे बेलागुर न'खौ सावनाय जायो आरो।
औ नोंथां।
सोरबा बेबायदि खालामो जा बेलागुर न'नि जा जिगाब थायो बेयाव जिगाब नाराजों बानायनाय जायो नालाय बे जिगाब नारखौ न'आव लानानै फैयो आरो न'आव लानानै फैनानै मा खालामो सोरबा दंफां थाइजौ दंफां बहाबा गय दंफां बायदिसिना दं फांआव खायो आरो जाहाथे नोंथाङा बुंनाय बाय दिनो। जा फिथाइ साम फिथाइफोरा, गय फिथाइफोरा बा थाइजौ फिथाइफोरा एसे मो जाङै देरथों, मोजाङै थाइथों बेफोरबायदि लानानै थांखि लानानै बेबायदि खालामनाय जायो आरो
औ नोंथां।
आरो फिथा फिथा सौरायाथ' सौखायो साव सावखानायानो जायो। बायदिसिना रोखोमनि फिथा सावो जेरै एन थाब फिथा, जायखौ नोंथाङा बुंबाय बबेबा- बबेबा जायगायाव आसि फिथाबो होनना बुङो। आरो लोगोसे जेरै हमनाय फिथाबो बानायो जायखौ दैहुनि जा खुगा बिहर, जा हमनानै बानायनाय जायो।
फिथा लावदुम,
ओ फिथा लावदुम बो बुङो। बबेबा-बबेबा जायगायाव।
औ।
दायो आरो बिनि बादै नोंथाङा जा कार्ति गासा बा कार्ति फोरबो होनना बुङो बिथां ओह बिनि बागै एसे सुंद'यै फोरमायनानै होदो माबोरै खुंनाय जायो नोंथांनि फारसे?
जोंहा कार्ति गासा होननानै बुङोबा जोंहा कार्तिक दानावनो खुंनाय जायो नङा होमबा? औ बेखौ जोंहा जेब्ला आबाद मावनानै आबादा एसे जौगागोन बा एसे देरबोगोन
औ।
बै समाव माने एसे बिबारफोर बा फिथाइफोर इदिनो थायो आरो बे समाव एसे ओह बेफोरबायदि समाव जों ओह कार्ति गासा फोरबोखौ खुंनाय जायो। बा दुब्लियाव जोंहा ओह आलारि बाथि एबा बिदिनो सावनाय जायो आरो बे जोंहा कार्ति गासाखौ गिबियाव कार्ति गासा सावनो थाखाय जोंहा नांगोन जोंहा ओह थाइगिर बिखं, थाव गुबै, आवा खुन्दुं
औ बेखौ नांगोरगौ जायो आरो बेनिफ्राय बे थाइगिर बिखंखौ दोननो थाखाय जोंहा औवानि एसे दाब्लाला बेखौ औ बानायनानै आरो बेखौ दोननो थाखाय जोंहा औवा खुन्था बा इदिनो गन गायनानै बेखौ दोननानै थाइगिर बिखंखौ होनानै जोंहा बेयाव आवा खुन्दुंखौ होनानै लोगोसे थाव गुबैखौ होनानै बेखौ लगायनाय जायो आरो दुब्लिनि फोथाराव। औ बेखौ लगायनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा माने इदिनो मैगं -थाइगंफोरा मोजाङै मोजां जायो आरो एम्फौ लाइ-एम्फौ एनलाफ्रा थैयो।
औ औ दे होमबा नोंथां दिनै एसे समबो जाथ'बाय एसे दोनथ'लायनिसैदां उनाव सावरायगोन। सम मोनोब्ला दे